हेल हेल हेल
अ हेल
खोनादोंना? अ खोनादोंना अ अ अ गोजोन बेलासिनि हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंनिसिमबो
दा नोंथाङा मा खालामद?
आं दा ओरैनो दङ मोनासिनि जनानै
ओरैनो दङना?
औ
गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ मिथिनो ओम मोनगोन ना?
औ
हेल औ दे होमबा नोंथांनि सिओ नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो होग्रो लाय औ हेल हेल
हेल
अ हेल दे बुंलाय खोनादों ना? नेट नांनायाव थाथ
हेलौ
अ हेलौ खोनादोंना अ अ दे खोनादो दे
खोनादोंना आं जे बो खोनाखायाखै
अ दालाय दा खोनाबायना? हेलौ अ हेलौ खोनाबायना